औ खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा मोजाङै खोनाबायना दायो?
खोना दों दायो।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय?
आं दायो ओरैनो जिरायना दंथयो।
औ।
नोंलाय?
आंबो दंथयो दे ओरैनो। इसे लामायाव ओरैनो जिरायनानै दङो बार जाथावथाव मोनाबिलिनि आरो। ओमफाय नोंथां आं ओंख्रिया जोंना ओ मा होनो नामोन नाजों मैथामोन आरो।
औ।
नोंसोर नालाय?
ओ जों जोंआ ना दाउ दाउजो आलुमोन।
औ।
होमबा कल खालामनायनि गुबैयै माबा आयदाखौ जों मा रायज्लायनो सानदोंमोन?
औ नों नोंथां आं कल हर नायनि ओ गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों जोंनि जे बर'नि जोंनि बे जोंनि ट्रेडिसनेल मा होनो हाबानि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै हरदोंमोन आरो आं नोंथां
औ औ रायज्लाय जागोन
माने हाबाया ओ
एसे फोरमायग्रोदो
औ जागोन नोंथां दे आं होनबा जोंनि जोंनि हाबाखौ खुङो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनसै होनोमबा नोंथां खोनाबायना नोंथां?
खोनादों दे बुं
औ उम जोंनावथ हाबाखौ ओरै बायदि खुङो माने ओ नायनानै लाबोनायफोर बाथाय बिदिनो
ओ
ओ हाबानि थारिखफोर दानबाय दाननायनि उनाव बेबायदिनो जेनेबा दिनै हिनजाव गोदान लायगोन बेबायदिनो हिनजाव गोदा गोदाननि लायगोन दिनखालि हौवा गोदानखौ माने थुखैनाय जायो आरो दैमायाव दै लायनानै बिदिनो ओ आरज पार्टिकफोर लानानै बिदिनो दै खावनानै लायो दैमानिफ्राय दै खावना लाबोनानै बिदिनो हौवा गोदानखौहाय थालिर बिफां गायनानै थालिर बिफांनि गुदियाव जिरायहोनानै बिदिनो नखरनि जायफोर बिमा बिफा बिफा बा बिदा बिनानाव बिदि जानायफोरा सोमोन्दोनि ननि जानायफोरा थुखैनाय जायो आरो बेबायदिनो थुखैनानै मानानै ओमफाय हिनजाव गोदानखौ लायसिगोन हिनजाव गोदानखौ लाबोखांनायनि उनावहाय बिदिनो बेनि बे दिनखालिनो हाबा होनाय जायो आरो ओमाय हाबानि नेक्स दिनहाय बेबायदिनो ओ रिसेपसन जासिगोन जेनेबा रायजो राजाफोरनि जाहोनाय लोंहोनाय हाबाफारिया जासिगोन आरो बेनि उनावहाय हराव हाथासुनि होननाय नेम दङ ना बे हाथासुनिया जासिगोन हराव ओ थासुनिया जाहैबाय हाथासुनि खुनो थाखाय हिनजाव गोदाना अनला ओंख्रिखौ नेमखान्थि बायदि हिन्जाव गोदाना अनला ओंख्रिखौ संथारनांगौ आरो जेनेबा देनो मोनाब्लाबो हिनजाव गोदाना एसेब्लाबो अनला ओंख्रिखौ संनाय समाव एरथारनांगोन आरो बिदिनो हौवा गोदानजों जिरायफानाय मेथरखला बेखौबो जिरायहोबाय जिरायनानै बिदिनो ओ हिनजाव गोदानजोंबो बिजावजालि सोमोन्दो जानाया बेबायदिनो दखना थावसि गाननानै जि गुफुर उम खाख्लुबनानै ओमफ्राय हौवा गोदानजों लोगोसे थाफानाय लोगोनोबो बेबायदिनो सिगाङाव बिसोरखौ दोननानै खुलुमनानै बे हाथा खुरनाय जायो आरो। बेबायदिहाय ओमफ्राय नोंथांमोननिजोंलाय माबोरैहाय जायो हाबाया नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना?
आङो जाखिनि जाखिनि मिन्थियो ब इखौबो एसे फोरमायना होनोसै औ नोंथाङा खोन्थालांनाय बादि जोंनिजोंबो एसे एखेयानो आरोना जेनेबा नायनो फैबाथाय नायनो फै औ ओमफाय जेनेबा नायनो फैखांनानै साननैसो जेनेबा हाबानि थारिखखौ ओ फिक्स खालामनानै उनाव हाबा दिनखालि जेनेबा हिनजावनि नखराव माने हिनावनि नखरनिफ्राय लां गोन नालाय माने हिन्जावनि नखरावबो हाब बा गिदिर बिदि खालामो आरो ना मोनसे ओमफाय जेनेबा इ इयाव रिसेपसन बायदि जायो आरो ना हिन्जावनि नआव ओमफाय ओ जों ओमबो जाबाय थायो आरो ना हिन ओमफाय हिनजावखौ ला ओ बिनिफ्राय जेनेबा जोंनि जायगानिफ्राय लांनानै बेलेग जायगायाव लांगोन जेनेबा होमबाथाय इसोरो ओ हौवा लागोनिफ्राय लांनो फैसिगोन आरो ना हौवा गोदान मोना थ लांनो फैखांनायनि उनाव लांनानै ओजों लांखांनानै हिन्जावखौ माने एदि दर खंआव मा होनगोन खामफ्लायाव गसंहोनानै आइथिं सुना होयो बा खानाइ खानना होयो बिदि खाननानै रु-रुम सिङाव लांसिगोन ओमफाय आरो दसे उनाव बेयाव ओ बैराथि बे आरो हौवा गोदानजोंबो थाफाग्रा थायोना इसोरखौ आरो लानानै बाय माबायाव जेनेबा बाथौ बा बिदिनो माने ब्रह्मबा जिखुनुजाया आरोना माबादि जायहा बेयाव ओ जिरायहैनानै बेनि बेनि बेनि सेराव जिरायहैनानै बिदिनो आर'जफोर गाबसिगोन बा ओमफ्रायो बे हाबाखौ खौ खालामनाय जायो आरोना हाबा जाखांनायनि उनाव नोंथां थांमोननि जायगायाव खालामनाय बादिनो ओ बे हाथासुनि खुंनाय होननाया बे नेमा जोंनियावबो माने खालामो। माने जोंना एयाव इदि आरोना नेमा खि हौवा गोदाननो फार्स्ट ओंखाम खुरना होजेननाय होननानै सानो आरो ना जेनेबा इदि होननानै माने खुरनानै होयो आर ना
उम।
बेनो औ बेनि उनाव हाबाया जाखांनानै आरोबाव ओ आद दिनसो थानानै आथिमंगल होननाय मोनसे जायो आरोना। हिन्जाव ओ हिन्जावनि न'आव। फैफिनो आरो ना हौवा हौवाजों हिन्जावजों। औ इदिनो इदिनो हाबा खुंनाय जाया आरोना। आं दा हाबा नि हाबा होननानै बुङोबा जेनेबा हाबानि बागै एसे बुंनो सानबाय आरोना। जों दा हाबानि बागै रायलायदों नालाय। थ' हाबायाथ' जोंना जाहैबाय मा होनगोन मोनसे बेबो सेलेब्रेट खालामनाय बाद एबा ससाइटियाव सानै मानसिखौ जमा खालामनाय बा आरो आरो माने मोजां मोननाय बा ओ रो रेसपेक्ट होनाय बि दि आरो ना जेनेबा। ओम मा होनगोन बुजिनायजों लोगोसे जेनेबा मोन सानै मानसि बा मोननै न'खरखौ जमा खालामनाय होननानै बुंनो हागोन आरो ना जोङो बे हाबा होननाय माबाखौ नङा होमबा मानोना बियो औ मोननै न'खरखौ जमा खालाम खालामो आरो बा सानै मानसिखौ माने इउनिटिआव लाबोयो आरो ना। आरो ओ गोबां आव गु-गु-गुबुन गुबुन जायगायाव हाबाखौ गोबां रोखोमनि माने ओ हाबा खुंनाय जायो बेयो जोंनि मोनसे कालचार बा रिलि जोंबो होननानै जों होननानै लानो हागोन आरो ना। ओं ओमफाय जो जोदिबा जेनबा साक्सेसफुलि जों हाबाखौ मोजाङै खुंनो ओ लुुबैदोंबाथ' बियो जोंना रेसपेक्ट होलायनायनि सायावसो थाबाय नङा होमबा? गावजों गाव मानोना औ औ मानोना फारनैथिंबो जुदि रेसपेक्ट बा रे ओ हाबानि हाबा हाबा जेनेबा हाबा जानानैबो हाबानि दायथ'खौ लानो गोसो गैयाबा हाबा जानाया थु उम माने लाबानो गैया नङा होनबा थ जोंना मा याव सानैनिबो बुजिनाय थानांगोन बा अन अनलायनाय थानांगोन बा औ बिदिनो आरो ना रेसपेक्ट होनाय थानांगोन आरो ना बेनो आरो बेयो जोंनि ससायटियावनो मोनसे माने गोनांथि रल बादि जानानै थाबाय आरोना।
औ नंगौ थारैनो नों था
आरो औ औ माने मोननैबो साइडनि फ्रायनो औ
बे आरो मोनसे मा होनो ओम नेमखान्थि बिदि जाहैबाय आरो ना नोंथां।
औ औ नेम खान्थि औ खोनादों खोनादों नेमखान्थि औ
बिदिनो
माने बियो मोनसे सिगनिफिकेन्ट बन बादि आरोना जायो औ।
औ।
जाय माने मोननै मोननै माबाखौ ओ मा होनगोन सानै मानसिखौ जमा खालामो आरोना जेनेबा।
औ नंगौ नोंथां।
बेबो मोनसे सानैनि फारसेथिंबो बुजिनायबा एपर्द थानांगोन आरोना बेनो आरोना।
औ औ।
जायहा रेसपेक्ट होगोन बेहा हाबाया मोजाङै जाना थाङो। औ।
औ। दाथ नै गोबां सोलायनाय बा समफोराव दाथ एसे मर्दान स्टेलाव जाबाय नङा होमबाना समाव आरो हाबाया बेलेगमोन। बेबायदि नि रायजो राजाहा बिदिनो बयबो रंजानाय बाजानाय एकदम फुरथिथामसआ बेलेगमोन नै आ आरो एसे गोदानहाय जाबाय नालाय। जुगा सालायबोबाय नालाय। बे एसे सोलायबोबाय जेरै सिगांफोर हाबाय हाबानि मेहेन्दिखौ सिगांफोर बे जेन्थुखा बिलाइजोंनो देनानै गाव गावनो नेचारेल फोननानै लायोमोन ना दाथ बिदि बो नंला माने हाथायफोराव बायनानै मोननाय बिदि मेहेन्दि पेकेट बिदिसो फोनसैना दाना ओ थ नोंथां होमबा दोनथनोसै आंहा समाबो जाबाय।
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ खोनादों गोजोननाय थाबाय औ औ दे गोजोन्थों।
उम।
औ।
औ।